हेलौ औ खोनादों मानो फन खालामा
नोंनियाव आं मोनसे खोथा सोंनो सानदों
खोथा दे सों
बे बर'फोरनि नाफाम देनाय आरो जानायनि सोमोन्दै
अ नाफाम देनाय आरो जानायनि सोमोन्दै
नोंथाङा नाफामखौ माबोरै बानायनाय जायो आरो बेखौ माबोरै संनानै जानाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होलाय
जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन जायो आरे ना नाफाम जानाय देनायफ्रा बेबो जोंनि जायगायाव नाफामखौ गोदोनिफ्रायनो देनाय नुबोदों जोंनि आबै आबैमोनखौ ओमफ्राय आइमोनखौ देनाय नुदों आङो थुफेराखै थेवबो जानाय आयदा आरो देनाय आयदाखौ आङो मिथियो आरो
मिथिगौ आरोना
उम मिथिगौ जानाय देनायाथ' नोङो नाखौथ' नोङो बायगोन ना नोंनि फुख्रिनिफ्राय नोङो हमगोन एयो नोंनि गोसो बाय दि आरो थेवबो ना फिसा फोरासो नाफाम देबा मोजां मोजां जायो। मोजां जायो आरो ना। जेनेबा जों हमनानै ला ओ नाफ नायख गेदेरफोरनिया नाफामा रानस्रावस्राव जायो। रान स्राव स्राव आरो थास' खमबा रानस्रावस्राव जायो। नाफामखौ देनोबा ना गोरलै जेनेबा बा फिथिख्रि ना बोथि या गघरि फिसा एफोरबायदिखौ देब्ला साबसिन आरो ना नाफामखौ देनोबा नोङो? सिगां नोङो मावग्रोनांगोन नाखौ हमग्रोनांगोन हमनानै नोङो सायबाय सायनानैथ' नोङो ओरैनो गारना दोनबा जायाना। सायनायजों लोगोसे नोङो सुनानै फोरानदो फोराननायाबो सान्दुङआव ए से हो बेनि अनगायै आरो मा नोङो अराव फोराननांगोन। अराव थुङाजों इसे फोरानदो होमबानासो मोदोमनाय फैयो आर ना नाया। नाफामाव ओमफ्राय थुङा होनानै
रानजासिम फोरानदो सान्दुङा गोसाबा साननै सानथामाव जायो आरो सान्दुंङा मालाबा समाव दोमैलुयै थायो मालाबा अखा बोथोर थायोना। ओ बे समावहाय नोङो ओ गोबाव समबो लानो हायो। जिबा जिबा सानफोर लानो हायो। स्नि सानफोर लानो हायो। थेवबो नाया रानबानो नाफामखौ अ थेवबो नाया रानबानो नाफामखौ देजायो नाफाम देनो थाखाय नाखौ नोङो फोरानदो अरावबो फोरानदो सुंङा होनानै फोरान दो बेनिफ्राय नोङो नाफामखौ ना गोजा देगोन इबो नङा नाजों लोगोसे आरो नोङो थास' होनांगोन खारै होनांगोन थास'आबो मा दु दालि थास' गांखंखौ होनो हायो बे गैयाबा आर हाग्रानि थास' जों जायनिफ्राय जोङो थास' आथिं हाग्रानि थास' आथिं खानानै जायो बिबार जायोना बेनि थास' बिसंखौ होनो हायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो नोङो उवालाव देबाय ना खौ सिगां देग्रोबाय बेजों लोगोसे नोङो नाया देनाया गुन्दै जाबा गेब्लेबा नोङो थास'खौ गारस'ना होदो थास' बिसांखौ नोङो सायखानानै जिरखानानै लानाय थास' बिसंखौ नोङो गारसनना होदो दायो मोनैबो दे खांबायबा नोङो एसे खारै गारसननानै होदो इयाव आरोबाव खारैबो नांगौ बे नाफाम देनो थाखाय खारैबो नांगौ बे खारैखौ नोङो एसे गारसननानै होदो होमबाना गासैबो गोरोबगोन आरोना मोनसे गोरोबज्लायनाय फैबाथाय मोदोमखायो बे ना फाम देनाया ओमफ्राय ना बे ना फाम देनाया होमबा गासिबो जाबाथाय ओमफ्राय गोदोनि समाव आरोना औवा हासुङाव दोनोमोन दानियाथ' भयामफोराव प्लास्टिकनि भयामफोराव खासनि भयामफोराव दोननो हायो या सिगां आं नुबोदों आरोना औवा हासुं गान्थिखौ हासुनानै ओ सानि गान्थिखौ हास सनानै सिंनि गान्थिखौ दोननानै औवा हासुङाव बे ना हामलिनायखौ थुम सोनानै दोनो आरो बे सफाखौ नाफामनि सफाखौ मानि औवा हासुं नाफामनि सफाखौ थालिर बिलाइजों जु नानै दोनो थालिर बिलाइखौ नोङो थनबाय थननानै ओ सफा मुथेबाय बेनिफ्राय सायाव प्लास्टिक खाथेनानै दोनो आरो जाहाथे नाफामा एम्फौ नाङा बार हाबनानै गोखा जाया बार हाबबाथाय नाफा मा गोखा जानो नागिरो गोखा जायो बेनिखायनो बार हाबनो जाहा दे बार हाबनो हाया बेबायायदि ना फामखौ सफा मुथेनानै प्लास्टिकजों खानानै दोनो बे नाफामा देग्रो देग्रा जानो हायो बेबो नङा देग्रो देग्राबो जानो हाया नाफामखौ बेखौथ थाम मास दोनोबा गोथाव जायो आरो थाम मासनि सिगां जायोब्ला नोङो बांद्राय थावनाय मोना खागसाव साव मोनजागोन थाम मासनि ओं थाम मासनि बारा दोननो हायो नोङो से बोसोरबो दोननो हायो नों थाम मासनिफ्राय नोङो जानो हायो आरो इसे इसे जानो हायो नों गासैखौबोथ नों जानाय नङा जायाना बेखौ नों गासै खौबोथ जानो हाया सामुसे सामुसनै बेबायदि जायो आरो सामुससे सामसनै नोङो एवखासेयाव सामस से बा सामसनै नोङो जानो हायो बेनिखायनो ना- फाम देनायजोंल जाया नाफामखौ माबे समनिफ्राय जानांगौ बेखौबो मिथिनाया मोजां नाफामखौ जानोबा थाम मासनि उननिफ्राय नोङो जाबा नोंहा मोजां जायो मानो होनबा बै थास' आरो बै ओ ना ना गुन्दै आरो बे मा होनोलाय आं मा होदोंमोन लाय खारै बे खारैआ गासिबो गोरोबनानै एसे सेवनांगोन ना हा माथ ना सेवबाथाय माने मोदोमखांबाय आरो बे मोदोमखांबाय एवबादि मोदोमनाय मोनोना नाफामनो बे गोरोबज्लायनानै मोनसे सेवनायाव फैबासो बियो मोदोमखाङो।
औ माने बेखो मोदोमबानो जाबाय जानो जाबाय होनना मोन्थिखायो आरोना जाजानाय जाबाय होननानै औ ओमफाय बेखौ माने जेसेनो अ नङा जेसे नो गोबाव दोनो एसेनो मोजांसिन जायो नामा बेखौ
अ जेसेनो सेवसिनो एसेनो गोथावसिन जायो थेवबो नोङो खेवनानै बेखौ संनो थाखाय खेवनानै नोङो मोजां मारिथेनो रोङाब्लाबो नोंहा नाफामा एम्फौ नांनो हागौ बार हाबनो मोनथारा इनिखायनो नोङो बख'नानै नोङो जाखांनायनि उनावबो बेखौ नोङो मोजाङै मारिथेनानै दोननांगौ आरो।
अ ओमफाय बेखौ माबोरै संनाय जायो माने संनायनि एसे आदबफोरखो फोरमायना होलाय।
आदबाथ' बिराद गोरलै संनायनि बेवहाय थाव नाङा बेवहाय थाव नाङा नोङो अरखौ जराय दो सारायखौ नोङो जान दो ओमफाय साराया दुंबा नोङो सामुससे बा सामुसनै ओमफाय मानसिफ्रा गोबांबाथ' नोङो गोबां एवनांगोन नोंनि आयदा बायदि आरो नों बेसेबां एवनो नोंनि ज'खा बायदि नों बेसे सेबां एवनो बेबायदि जेनेबा नोङो एवनोब्ला नोंनि जख खाजों लादो नोङो नोङो अदाबाव अर जरायबाय नोङो साराय जानबाय। नोङो साराय जान जानोब्ला ओ नोङो डायरेक माबाखौ होनो हासिगोन सा माबाखो मा होनो मोन लाय नाफामखौ अ नाफामखौ होनो हासिगोन। ओमफाय दानिया नोङो दै इसे होदो नाफामखौ होखांनायनि उनाव। आरो मैखि होनोबा नोङो बाखौ होनो हायो ओ बेलाथि नङाबा मै था गांनैसो होनो हायो बेबायदि।
अ बेफोरनि अनगायै आरो बेलेगफोर होनानै
अ होनो हायो बेवहाय नोङो बेखिनिजोंल हो मैगं मने ओ बे फानलु सामब्राम गुफुर फानलु आरो हायजें होनो हायो। उम। बेबायदि नाफाम खौ एवनायजोंल जाया बेवहाय माखासे मानि नोङो फानलु सामब्राम बे ओ माहोनोलाय हायजें बेखौ दोना देनानै होयोब्ला गोथावसिन जायो आरो। ओमफ्राय बे एवनायाव खारै होनांगौ बे नाफाम एवनायाव नों खारै खारै होनांगौ सोरबा खायसे खायफाया जायो। थावजों थेवबो नों खारै होनानै जायो। ब्ला नोंहा थावनाया मोनसिनगोन आरो बेबायदि ओं मालाबा जोङो ना ओंखाम रोसि ओंख्रि जायोना। बे नाफाम रोसि ओंख्रिखौ बो नोङो होदो नोङो सारायाव अर जरायनानै नोङो सारायाव नोङो होदो नाफामखौ बेजों लोगोसे नोङो नांगौ जखानि दैखौ होदो। आरो नोङो बेवहाय गारस लुनानै होदो खारै इसे। उम इनि ओमफ्राय आरो नोङो नोरसिन बिलाइ होनो हायो। अब्लानो मोदोमो। अब्लाथाय बांसिन मोदोमबाय नोरसिन बिलाइ नोङो होनो हायोब्ला नोंहा बांसिन मोदोमबाय बेखौनो होनो नाफाम रोसि।
अ आरो बै ओ थास फोरजोंबो जानो हायो नामा थासनि बेसंफोरजोंं। जोंबो थास बिथ्रिफोरजों थास
जोंना होनो थास बिथुरि। जोंनिखि थास बिथरि बिथुरिजोंबो जायो। नोङो थासखौ खा दो सुदो ओमफ्राय नोङो सारायाव गारसनदो थासखौ बेनिफ्राय नोङो दे फानलु हाइजें होनाङा दे थासजों सङोब्ला हाइजें होनाङा मालाबाबो हाइजें होबाथाय थासआ मानोनो बेनिफ्राय नोङो सामब्राम गुफुर आरो फानलु देदो नों मस्ला होयोबा मस्ला देदो ओमफ्राय नोङो नांगौ ज जखानि दैखौ होदो बेजों लोगोसे नोङो ना खौ नोङो गारसनना होदो अबानो बियो थासजों नाफाम बाथोन जाबाय आरो बेबायदि जानो हायो जानाय आयदायाबो बेबायदि उम थास बिबारजोंबो जानो हायो थास बिबारजोंबो नोङो नाफामखौ खौ जानो हायो बेबायदि बिनो नाफामखौ गाव हारसिंबो जानो हायो नाफामखौ माबेबा मोन मोनसे ओ ओंख्रिजोंबो लगायदेरनानै जानो हायो बेबायदि उम ओ हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंजोंबो ओ मालाबा समाव जानो हायो बेनो
औ दे बिदिबा औ मिथिबाय दे खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे दिनै दोनथनोसै दे औ
दे